हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां औ औ बेलासिनि गोजोन गाहाम हामब्लायनाय नोंथांसिम बाहरफिनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो म हरनाय जाबाय गोजोन सानजौफुनि
आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोङो आंओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंओ माबोरै गावनि आथिङाव गसंथानो हायो मा मा राहायै दा आं नोंथांखौ बिनि बागै फंनैसो फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
ओ थारैनो ओ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदोंं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
खोनादों ना नोंथां नोंथां सोंनाय बायदिहाय आं दा ओ नोंथां सोंनाय बायदिहाय आं दा ओ फोरमायनोसै जों गिबियाव गाव गसंथानो थाखाय जोङो लेखा फरायनांगोन लेखा फरायनानै जों गियानखौ आरजिना लानाया जोंनि गोनांथि
औ नंगौ
जानोब्ला जोङो लेखा फराखौ जोंनो गिबियाव नांथारगौ जायो बेनि उनावहाय गावगाय गसंथानो थाखाय जि जों सायख'नानै लायो जेरै सोरबाया आबादारिखौ सायख'ना लायो सोरबाया फालांगिरिखौ सायख'ना लायो सोरबाया साख्रि मावनायखौ सायख'नानै लायो जों जेब्ला फरायगोन अब्ला जोंनियाव थांखिया फैगोन बे थांखि फैनाय समावनो जों बेखौ गावै थि खालामना लानांगौ अब्ला जों गसं थानो हाहैगोन बै थांखिखौ जोङो होसोनांगोन जे नोङो बै समावहाय मा थांखि लादोंमोन नों साख्रि मावनायनि थांखि लादों मोन साख्रि मावनो थाखाय जों बेसेबां घन्टा बेसेबां फरायनांगोन मा लाइनाव फरायनांगोन बेखौ आ सासे फरायसायि रोंनाया मोजां बेनि उनावहाय जों बिजनिस फालांगि फालांगिखौ जों माबायदि खालामोबा माबायदि मुलाम्फा जायो माबायदिहाय बांसिन जों मुलाम्फा खालामनो हागोन बेखौ सासे फालांगि जायगायाव फालांगिखौ थांखि लादों बै सुबुङा बेखौ आ मिथिना लागोन मोजां जों बेबायदिनो आबाद मावनाय आबाद मावनायनि बागैबो जों मिथिनानै लांग्रोनांगोन सासे सुबुङा थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलफ्रावहाय दानि ओ दानि जुग आरो गोदोनि जुग समानानो जिस्नि जौखोन्दो बा स्निजि जौखोन्दो सरि स्निजि जौखोन्दो बा स्निजिबा जौखोन्दोआनो आबाद मावनानै मानो होनोब्ला जोंनि ओ समाजावहाय जों गोबांखौनो नुनो नुनो मोनो थांखि गैयि सुबुं जायनि जाहोनाव जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय एसे गोब्राब जाहोयो नङा होमबा नोंथां जोङो फरायबाय थानाय समायावनो उदां उदां फरायलाङो नाथाय जों बेखौ थांखि होननाय खौ जोङो जोंनि ब्रेनाव माइन्दआवहाय जों सोना लायैनि जाहोनावहाय बेयो गसंथानो हाहैया जायो बेनि उनावहाय जेब्ला बियो ओ देरहोयो जेब्ला बियो संसारनि लामायाव आगान सोङो अब्लाहाय बियो गावनि जिउखौ थावरिनो हाया जालाङो जायनि जाहोनाव बेयो थांखि गैयामोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों गोबां नुदों नाथाय साख्रि मावनाय साख्रि मावनाय खायसे सुबुंफोराबो थावरिनो हाया बेहा गसंफानो हाया जा हैयो मानो होनोब्ला बेहा जे रां मोनदों बे रांखौ बियो उदां उदां ओ बाहायदों नाथाय बेबायदिबा बियो गसंथानो हानाय नङा बेनिखायनो जों जे थांखि बे थांखिखौ लानानै जों मावफुं खुंनांगोन हबा जों दिनै ओ आबाद मावनानै दिनै फसल मोनबाय फसल मावनानै फसल मोननायनि उनावहाय फसलखौ जों बाजाराव फानहनानै रां मोननायखौ जोङो दोनथुमनांगोन बे रांखौहाय जोङो बाजार थामनानै बा जालो जानला लोंलाजों जों जुदि बे फैसाखौ बाहायोब्ला अब्ला जोंनि ओ गसंथानायाव बा जोंनि जिउ थावरिनायाव जोङो गोब्राब जानो हागौ थिग बेखायनो फैसाखौ जोङो एकाउन्ट सेभिं बेंक बेफोराव जोङो एसे एसे बा खनसायफोराव दोनलांनो थाखाय जोङो ओ नाजानांगोन अब्लासो जों जोंनि जिउआव थावैनो बा गसंथानो हागोन नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जोंनोे लेखा लेखा फराखौ नांगोगोग्रो होननानै जोङो मिथिनाय जायो मानो होनोब्ला जों जुदि लेखा फरा गैया अब्लाहाय गेजेर समावहाय जोङो उदां उदां उदां अखा फ्राङाव बा उदां उदां बेरायनो लुबैनाय जोंनि जे लाइमोन बैसो फैयो अब्ला समावहाय जोङो उदां उदां थायोब्ला उदां उदां खालामोब्ला जों गावनि जिउआव थावरिनो बा जों गसंथानो हायिया जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होयोब्ला हामगौ सानो नोंथां
औ औ औ जों जिहेथु दायो जों माबोरैहै गावनि आथिङाव गसंना थानो हागोन बे आयदानि सायावनो सावरायदों नङासै होनब्ला औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो बेसिक माने बे सोलोंथाइखौ जोंङो लाथारनांगोन आरो जोङो बे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो फिसा बिला खामानिफोरखौ जोङो न'आव मावफालांनांगोन आरो फिसा बिला खामानिफोरखौ जोङो बेसिक महरै माने सोलों लांनाया जोंनि थाखाय मोजां नङासै होनब्ला
नंगौ थारैनो नोंथां
बिदिनो जोङो उन्दैनिफ्राय फरायो आरो जोङो जाय जेरै थांखि लायो बिदिनो जोङो साख्रि लानो जाय फ्रा थांखि लादों बियो लाइन लानानै फरायना फरायनायखौ जों मोजां खालामनांगौ मोजां पारसेन आरो साख्रिनि माने लाइनावनो माने होसोलांनांगौ साख्रिनि आयदायावनो माने फरायलांनांगौ आरो बिदिनो जायफ्रा साख्रि साख्रि लानो सानाखै बिसोरबो सोलोंथाइखौ माने नङाब्लाबो बिए पास बिदि खालामनाया मोजां आरो आरो बिनि उनाव जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो बायदि बायदि स्किल लानानै जोङो बे स्किलस डेभ्लप खालामनानै जोङो गाव गसंथानायनि राहाफोरखौ जोङो दिहुननो हायो जेरै बिजनेस ओ गोबां बिथिङाव जों बिजनेस मावनो हायो जोङो मेसिनारि बिजनेस बिदिनो गोबां कर्सफोर लानानैबो जोङो ओ प्राइभेट सेक्टरावबो जों खामानि मावनो हायो जेरै कम्पानि आरो गभमेन्ट बेलायावबो जोङो माखासे पस्टफोरखौ लाबा जोङो साख्रिफोरखौ मावनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ जिहेथु जोंनि भारत हादराव ओ साख्रि मावनायनि अनजिमाया खम आरो गासिबो साख्रिखौ मोनजोबा नोंथां बुंनाय बायदिनो साख्रि मावनोब्ला जोनो गोबां माने कुवालिटिनि गोनांथि जायो आरो बे कुवालिटिखौ जोङो गासैनि बेलायाव मोननो हाया मानोना दिनैनि बुब्लिया समा माने बादायलायनायनि जुग ओ गोदोनि बायदि एसे रोंब्लानो साख्रि मोननाय बेबायदि नङा नङा होमब्ला नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ दा बिनिफ्राय जायफ्रा साख्रि लागोन बे कुवालिटि इडुकेसनखौ लानाया मोजां आरो जायफ्रा साख्रि लाया बा बिदिनो फरायलांबाय हादों नोंथांमोना डिग्रिखौ बिए खौ कमप्लिट खालामनानै बिदिनो गुबुन गुबुन लामाखौ लानो हायो जेरै ओ एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव हाबनानै बिदिनो पसफोर लानानै बिदिनो गोदान आदबनि गुदि आबाद मावनानै जोङो गावखौ गसंथानो हायो जेरै गोदान आबाद होनब्ला जोंहा गोबां दङ बिदिनो माखासे माने पारमानेन्ट आबादफोर दङ जेरै साहा राभा गय जाय जायनि ओनसोलाव जाय आबादा माने जायो माने आबादखौ खालामजायो बे आबादखौ सायख'नानै खालामब्ला जोङो गावखौ गसंथानो हायो जेरै जोङो साहा आबादनि बेलायावनो आं फंनैसो बुंनोसै बोरैहाय गसंथानो हायो ओ सासे मानसिया ओ बा बिगासे साहा आबाद खालामोब्ला थारैनो बिनिफ्राय गोबां दिहुनथाइखौ मोननो हायो गोबां साहा बिलाइखौ मोननो हायो जेरै गाव मावनायजों लोगोसे माखासे गामिनि सुबुंफोरखौ साब्रै साबा बिदिनो बिदि खामानियाव दोननानै माने ओ बिथांमोनखौबो सोलिहोनो हानायनि माने राहाखौ बिथांमोना माने जायफोरा साहा खालामो बिथांमोना होनो हायो आरो बिनिफ्राय बिथांमोना गोबां माने रांफोरखौ खामायनो हायो आरो बिदिनो बिथांमोना गसं थानो हायो आं बेखौ माने आंनि मेगनजों माने नुबोदों नोंथां खोनादों ना नोंथां
हागौ नोंथां
नोंथां
हाल'
औ खोनादों
औ खोनादों आय नि प्रब्लेमनि थाखाय खोनानाय जायाखैमोन
औ औ औ दा जोङो बिदिनो पारमानेन्ट आबाद मावनानै माने माखासेया माने गोगोमैनो गसंथानो हादों बेखौ आङो मेगनजोंनो नुदों माने दा माखासेफ्रा राबार आबाद मावदों बिनि राबार आबादावबो माने गोबां मानसिफोरखौ थिसनथाइ होदों होनायजों लोगोसे गावआबो गसंथानो हादों दिनै राबारनि बेसेना फ्रेसिटनि बेसेना नैजौ बाजि बेबायदि माने बेलासिम फैदों माने गोबां प्रफिटआव दङ बेनिखाय बिदिबो मोजां आबाद पारमानेन्ट आबाद मावनाबो माने जोङो माने गावखौ गसंथानो हायो नोंथां
औ थारैनो नोंथां
औ औ दा नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो सानदों नामा?
औ नोंथां दा जोङो आबाद मावनायनि बेलायावनो आंबो बुंनोसै जों आबाद मावनायनि उनावहाय जे रां मोननाय बे रांजों जोङो गावनि जिउखौ गसंथानो हायो बा जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो मोजां फरायसालियाव मुंथि सननानै मोजाङै लेखा फरायहोलांनो हायो बा गावनि न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो ओ नांगौबायदिहाय मोनदों खायसेया बा खायसेया मोनाखै आबाद मावनानै थिग बेबायदिनो जोङो लेखा फरायनाय समावहाय जे सुबुङा साख्रि मावनो सानदों जि डिपार्टमेन्टाव बे डिपार्टमेन्टखौ लानानैहाय जों फरायनांगौ जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नों
औ जेरै जोङो मास्टार मावनोब्ला जोङो गिबियाव मेट्रिक समावहाय जोङो स्निजि दाइनजि जौखोन्दोनि गेजेराव लाखिथारनांगोन बेनि उनावहाय जोङो हाइस सेकेण्डारिखौबो स्निजि दाइनजि जौखोन्दो लाखिनांगोन बेनि उनावहाय जोङो जेनबा डिग्रि बे डिग्रिखौहाय जोङो ओइट पइन्ट सेभेन पइन्ट ओ जौखोन्दो लाखिनांगोन बेनि उनावहाय जोङो जे जोङो मास्टार डिग्रि खालामनो सान्दों कर्स लानो सान्दों जोङो एम ए खौ लाथारनांगोन बेनि उनावहाय एम ए लाखांनायनि उनावहाय बिएड लानांगोन दिलेट लानांगोन बेबायदिनो बेयो मास्टारनि नङा होमबा नोंथां बे मास्टारनि मोनसे फरायनायनि आदब थिग बेबायदिनो जोङो गोबां जेरै जोंना फौजिफोर नांगौ जायो गभर्नमेन्टनो फौजि नांगौ जानायाव जों मेट्रिक पास बा हायार सेकेडारि पास खालामनानैबो बे फिल्डाव ओ रानिं बा गावबागाव खस्थ' खालामनानै न'आव फरायनानै बेखौ जोङो लिरनायनि थाखाय बेखौ जोङो न'आवनो आजादि लाबोनो हायो नाथाय बेबायदि गोबांबो दं गोबांखौ नुनो थाङाखै बेबायदिनो जोङो जुदि ओ फौजिनि लाइनाव सानदोंबा बे आदबखौ जोङो बाहायनांगोन नङा होमबा नोंथां बेनि उनावहाय जोङो फार्मान होनना बुङो फार्मार होननानै बुंदों फार्मार फार्मारफ्रा जोङो जेब्ला जों हायार सेकेण्डारि पास खालामो बेनि उनावहाय जोङो एग्रिकालसार दिपार्टमेन्टावहाय जोङो एडमिसन लाहैनायनि उनावहाय माबायदिहाय मावो बेखौ जोङो आदब खायदाखौ सोलोंनानै